हेलौ! औ खोनादों ना?
खोनादों दे बुं।
मा खालामदों?
दं ओरैनो नै जनानै।
औ मोजांना खबरा?
खबराथ' दासान्दि मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं।
नंगौ। आं नोंथांजों बर'नि जोंनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै सावरायगोन सानदोंमोन।
सावरायजायो जेबो नङा दे। उसुबिदा गैया आंंहा बेयाव जेबो
बर'नि गुबै जानाय लोंनाय होनोब्ला नोंथाङा मा माखौ सानो?
बर'नि जानाय लोंनाय होनबाथ' जाहैबाय ओंखाम ओंख्रिखौनो बांसिन जायो ओरै ओंख्रिफोरा जाहैबाय नारजि ओंख्रि दं। अनला ओंख्रि दं सबाइ खारै दं। आरथ' माखासे दा माखासेखौ बुंथ'ला दं माने गोबां ब्लाम मेइन बर'फोरनि होनबाथाय माने नारजि अनला सबाइखारिब
नंगौ नंगौ नंगौ सबाइजों दाउ अनला खारै दाउ औवा मेव अनला आरो माने जोंनि बर' हारियाव माने गोबां रोखोम रोखोमनि जानाय दङ नङा होनबा? जेरै रुनानै जानाय खारैजों जानाय एवनानै जानाय मेनानै जानाय। बायदि बायदि रोखोमनि दङ नङा होनबा?
दं।
गोदो गोदाय जेरैबायदि बिथिं आ दाबायदि समाव ना बै ना मोननाय समाव ना गुरनो थांगोन न'खरनि आइ जे मानसिफ्रा ना गुरनानै जेबा ना फिसा फिसा मोनना लाबोयो ना फिथिग्रि ना मवाब फोरखौसो लाबोनानै गिनानै मेनानै जायो बायदिसिना होनानै बेफोरनिफ्रायनोथ दासिमबो सलिबाय थादों बेफोरो
सोलिदों
नाफाम जानाय नाफाम-नाफामाबोथ एंगारहायि बर'नि नाफामा थ बर'नि ओं गाहायनि मोनसे जानाय मुवा नङा होमबा नाफाम होनबाथाय नामा नाफाम होनबाथाय एखदम बरफोरखौनो मिथिखायो आरो न
नंगौथ आरो
अ आरो जुदि औ नंगौ
ओरैनो अनला ओंख्रि माबायदि सं संनाय जायो
अनला ओंख्रिखौथ बिदिनो खारै होनानै सङो मालाबा औवा मेवाइ होनानै सङो माबलाबा बिलाहि होनानै दाउफोरजों सङो फ्राय खारैजोंनो जानाय जायो अनला ओंख्रिखौ जेरै जोंनिया नंगौ जेरै जोंनि बर'हारियावहाय थावथ' ओम थाव होनानैबो जानो हायो खिन्थु फ्राय माने बर'फ्रा खारैखौ मोजां मोनो जे बेखायनो खारै होनानै जानायखौ जों बांसिनै नुनो मोनो आरो
आरो नारजि ओंख्रिखौलाय?
नार्जि ओंख्रि खारैजोंनो जानायखौ नुनो मोनो।
अमाजों नारजिजों खारै सिगां अ नारजिखौ सिगां खारैजों रुना लानानै उनाव बेदरजों अमा बेदर मेजेमजों संनायखौ जों नुनो मोनो गोदो- गोदायनिफ्राय नुदों।
आरो दासिमबो जों जानायखौ नुनो मोनदों। ओरैनो बांसिन नारजिखौ माजों जानाय जायो बेफोरनि मादाव?
नारजिखौथ' जोङो अमा बेदरनिजोंनो जानायखौ नुनो मोनो। अमा बेदरानो बांसिन मिलायो होननानै बेजोंनो जायो बाखिथ' बिदि बेलेग बेदरजों जानायखौ बारा नुनो मोना।
उम नंगौ अनलाखौलाय बांसिन माजों रायनाय जायो?
अनलाखौ
अनलाखौ दाउजों। अनला दाव
औवा मेवाइ
आरो जायो माने जानायाहाय गाव -गावनि फसन्द आरो।
अ गावबानि फसयनाय गाव गावनि फसायनाय जासिगोन आरो माने। माजों संङो गाव बिदि जासिगोन?
औ खिन्थु
खिन्थु माने जों माने बर'नि गोदो -गोदायनिफोरनो सलिबोनाय माजों जायो होननानै बुंबा जों बेखौनो बुंङो जे अनलाजों दाउजों जा
जेरैबायदि ओ जोंनि समाजाव हाबा -हुखा
समाजाव हाबा हुखा होयोब्ला हाथा सुनि खुरनाय समावबोथ' अनलाजों दावजोंखौनो संङो नङा होनब्ला?
बिनिफ्रायथ' जों मिथिनो मोनो जे अनलाजों दाउ बे ओंख्रिया जे गोदोनिफ्रायनो सलिबोगासिनो दंङ आरो
दङ आरो दासिमबो जों बेखौ जे रैखा खालामना लाखिदों बेखौ जों बुंनो हायो। हायो नंङाबाथ' जों ससेनिफ्रायथ' खालामनो हाया जे ओइथ ए- एबारनिफ्राय अनलाजों दावजों होनांगौ हाथा सुनायाव नंङा नंङा एबारनिफ्राय सबायजों दावजों बेफोरबायदिथ' नङाना नङा सोलाय सोल'थ' खालामनो हाया बे नियम नितिफोरखौ हाया। आरो जोंथिजाय मैथा गोखैजों नाजों जानायखौ नु मैथा थागोखैयाव खारैजों जानायबो जों नुनो मोनो। औ नोंगौ नामा?
नोंगौ अनेक
माने खारैया माने गासैजोंबो बर'नि ओंख्रियाव सलिनायबादिखौ जों नुनो मोनहरो आरो जानोबो हागौ
नोंगौ
आरोबाव बिदिनो सबाइ ओंख्रिखौ
ख्रिखौथ' बांसिन बिदिनो खायसे थावजोंबो जायो खायसे खारैजों खारैआनो मेन माने खारैजोंनो बांसिन जानाय नुनो मोनो।
नोंगौ
माने गासैबो बर' न'खराव जे खारैया माने जोबोद माने मा होनगोन बेखौ गाहाय बिफाव लानाय बायदि बेखौ जों नुनो मोनो आरो माने गासैबो बर' न'खराव जों खारैखौ नुुनोनो मोनो।
नोंगौ नोंगौ ओरैनो खारैखौ माजों बानायनाय जायो?
खारैखौ बिदिनो थालिर बिफांनि बै सि सिंनि जि माबा रोदा रोदा थायो जे खार थालिर दंफांङा बेजों बानायनायखौ नुनो मोनो बेनिफ्राय आरो मैथ्रु दंफांजोंबो बानायनायखौ जों नुनो मोनो बेनिफ्राय नारेंखल फिथाइनि बिगुरा
औ
औ बेजों बानाय बेखौ बानायनाय जों नुनो मोनो माने जेरै ओ बेसर गायब्ला जेब्ला बेसरखौ मारा होखांनायनि उनाव जे बिफांङा थायो जे जों बेखौ सावनानैबो जों खालामनायखौ नुनो मोनो जेरै सिबिंनि सबाइनि बिफांफ्रा बेफोरजों बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो
सिन खारै जों मानिफ्राय मोननो हायो बेनो
साबसिन खारै होननानै बुंङोबाथ' जों माबा थालिर दंफांनि बे गुदिनिफ्राय जि मोनो जे बेखौनो साबसिन होननानै सानना लायो आरो साबसिन जायो आरो गोसा जायो होननानै
गोसा मानिथ' खारैनि थावनाया माबायसा ओरैनो खारैखौथ' लिमोनला जायो नोंङा माने गोदै गोखा गोबाब बेखौ सोंदों माने अ अ अ बेथ' गोबाब गोबाब ना खारैया? गोबाब जागोन औ गोबाब जायो आरो लिमोनला जायो संबा
खारै माने बर'फोरनि थाखाय बिराद मोजां बुस्थु आरो बेयो आरो बेखौ जायोबा गोबां बेमार आजारनिफ्रायबो रैखा मोनो होननानै जों खोनानो मोनो जेरै गेस जानायफ्रावहाय खारै ओंख्रि जाबा मोजां जायो
नोंगौ
बेफोर बादिबो खोनायो
बेखौ खोनो आरो बेसेबां सैथो बेखौ जोङो' बुंनो हालिया नोंगौ नोंगौ बहा हानो आरो
औ
प्रेक्टिकेलि मोनबाथाय हागौमोन
औ
खोनानायसो जायो नालाय बेखायनो माने फुरा माने नोंथारगौ बायदि बुंनो हाया आरो माने औ माने बे बुस्थुवाथ' आथिखालाव बाहायजाबाय थादों न बाहायादों नंगौ माने आरो बाहायजाबायबो थागोन बे बुस्थुया बाहाय जागोन औ आरोबाव सबाइ ओंख्रि ओरैनो माबायसा संनाय जायो
सबाय ओंख्रिखौ बिदिनो सब माबा रुनानै लाबाय खारैजों माने गासैबो ओंख्रिफ्रा माने सबाय होयोबा थाब रुयो थाब जायो
आरो जानो गोथाव मोनो होननानै जोङो माने बर'नि अरिजिनेल ओंख्रि आरो बेफोरो सबाइ खारै अनला खारै बेफोरो आरो आंबो
बेफोरनि बर'नि मेन ओंख्रि आरो
नोंगौ नोंगौ
आरो नाफामनि बाहायनाय नानि बाहायनाय
नाफामखौ आरो माबायदि बानायनाय जायो
नाफामखौथ' लाबोनानै फोरानना लायो फोराननानै जेब्ला मोजाङै रानगोन अब्ला देनानै हासुं बा मायावबा सोनानै दोनो खायसे खायसेखौ जोङो बे थास' बिसं गोसो
गोसोम थास' बिसंआ थास' बिसं उम औ सिनायदो सिनाय औ सिनायो दे
औ। बेखौ होनानैबो जों बानायनायखौ नुनो मोनो खायसे खायसे आरो मा खालामो औ नाखौ नाखौ बानायो।
बेखौसो बानायोना
औ नाखौ नाखौ फोराननानै देनानै माने हासुङाव सोनानै दोनो आरो।
नंगौ। बेखौ जेब्ला गोबाव जायोबा बेखौ मोजाङै सेवलांगोन अब्लानो बेनो नाफाम जाबाय आरो बेसेसो गोबाव दोनो ओरैनो। सारनैसोसो गोबाव दोनो बेसेसो माने।
खालामनानै दोननानै होयो बेसे सिं नोंनि खोथा माने मास मोनसे मास मोननै दोननानै जानो हायो आरो।
माने बानायग्रानि सायावसोनारो माबे दोननाय दोनिया। औ औ। हेल'।
जागोन होनबा न।
अ जागोन दे जागोन।
अ।